नोंथां औ नोंथां बुं औ खोनाबाय दे नोंथां दे बुं आं दा बे समाव माने दसे जिरायदों आरो ना माने खोनाबायना नोंथां अ माने गामिनि हाबा दमोन बेहाय एसे खामानि मावनानै दसे जिरायफैदों आरोना
औ ओं दिनै आं नोंथांजों खोथा सावरायनो नाय जादोंमोन आरो
औ दे सावरायजायो
बे ओ हाबानि बागैनो सावरायनो सानदों जोङो
औ
जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि हाबा जायो आरो मा मा हाबायामोन बेसे रोखोमनि दङ बेफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजायो
औ बे हाबाया मोनबेसे रोखोमनि होनबाथ' जोंनिया हाबाया बे नोंथाङा मिथिगौ नामा माने बेसे रोखोम आं माने एसेबां मिथिया नालाय
औ औ औ माने नोंथां खोनाबायना औ ओ नोंथां हाबायाथ'ओ हाबा होनना बुङोबाथ' सानै हौवा हिन्जावनि गोरोबनायनि गेजेरजों हाबाया जायो आरोना
औ नोंथां
खोनाबायना नोंथां औ माने सानै हौवा हिनजावनि ओ गेजेराव गोरोबनानै माने हाबाया जायो सानै हौवा हिनजावनि गेजेराव गोरोबनानै आरो गंनै न'खरनि गोरोबनानै बे हाबाखौ बानायनाय जायो आरोना हाबाया बि जायो आरो हाबाया बिदिनो मोनबेसे रोखोमनि थायो होनबा आं मिथिनायाव दा हाबाया माने गावारि हाबा आरो ने गावनि गोसोजों मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय आरो नायनानै हाबा जानाय बेफोरबायदि थायो आरोना
औ
खोनाबायना नोंथां औ माने मोजां मोननानै हाबा जानाय होनना बुङोब्ला सानै सेंग्रा एबा सिख्ला बिसोरो माने गोसो गोरोबलायनाय बिसोर सानैजों मोजां मोनलायनाय गोसो गोरोबलायनाय बेनि गेजेरजों माने न'खरनि गनायथिनि गेजेरजों माने मोजां मोनलायनाय हाबा जानाया जायो आरोना
औ
खोनाबायना नोंथां आरो बे नायनानै हाबा जानाय होनोब्ला माने मिथिया खोनाया जाहैबाय माने जाय सेंग्राखौ नोङो मिथिया आरो सासे सिख्लाखौबो नों मिथिया माने बेखौ न'खरनिफोरा माने सासे बिहामजो नांगौ जायोब्लाथाय बेबायदिनो नागिरो आरोोना बिहामजो मोजां मानसि नागिरो अब्ला माने नायस'नाय नायो आरो माने सोरनि न'खराव फिसाजो दं सोरनि न'खरनि फिसाजोआ माबायदि बेफोरखौ माने नायो आरोना सोंख्ल'यो नायस'यो जुदि मोजां होननानै मिथियोब्ला बेखौ माने नायनो थाङो आर ना न'खरजों रायज्लायनानै माने सोंलायनानै जुदि नायनो थांनो बेफोरबायदि न'खराव खबर हरो खबर हरनानै जुदि थांजागोन मोजां मोननाय गैया बेफोरबायदि बुङोबाथाय माने थांजायो आरोना बिदि नायहैयो नायहै नानै बिदिनो हौवासाया मा मावो हिनजावसाया मा मावो बिदिनो न'खरनिफोरा माने बेसेबां सोलिनो हागोन ना हाया न'खराव मा दं बेफोरखौ माने गासैखौबो सोंलाय लायो आर ना बिनिफ्राय ओ हौआ आरो हिनजाव हिनजावनि गेजेराव फसायनाया जायोना जाया गोरोबगोना गोरोबा फसन्द' जागोन ना जाया बेखौ माने हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव दिन्थिलायनाय जायो आरोोना माने जायबा हाबा लाबोगोन हौवा गोदान बे हौवाखौ बे खौ माने हिन्जावनि न'आव लांनानै नायहोनाय जायो आरोना
आ
ओमफ्राय जुदि फसन्द' जायोबाथाय रायज्लायो आरो ना न'खरनिजों दिन थारिख खालामो बिदिनो तिन थारिख खालामनानै माने गंनै न'खरनि गेजेराव गोरोबलायनानै माने थारिख खालाम आरोना रायजो राजा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदि लानानै माने रादाय खायो आरोना बे रादाय खानायनि उनाव माने बे जुलिया जायो आरोना हाबाया
औ
खोनाबायना नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने हाबाया जालाङो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव हाबाखौ माने माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलनि हाबा खुंनाया माने माबायदि नोंथाङा नुफेरदोंना
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय खुंनायाथ' माबा आ हौवानि हाबाखौनो बुंनोसै नोंदां
औ
हौवानि न'खराव माबायदि हाबा जायो बेखौ बुंनोसै आरो
नेट प्रब्लेम जादों नों थानिया औ
औ दा खोनाबाय ना
हेल' औ सि खोनादोंमोन ससे
द आनि माथ खम नों दा?
औ देालाय
औग हौवानि न'खरनि हाबाखौ बुंनोसै आरो। दौ हौवानि न'खराव माबायदिहाय हाबा जायो माने हाबा खालि फुंनिफ्राय मा मा मावो मा मा मावा
औ हौवानि न'खराव ओ जेब्ला हिन्जावा लाबोखानाय नङाब्ला लाबोगोनबाथाय माने ओ फुंनिफ्रायनो माने बिबान थांनाय मोनसे खामानि थायो हौवानि न'खरनिफ्राय अ गावनि न'राव जोंनि ओनसोलाव सोलाव आरो ना माने सेंग्राफोर स साब्रैसो लानानै गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिबायदि लांनानै आरो सानैसो आइजोफोर लांनानै माने बिबान खेवनो थाङो आरो ना? बिबान बानना लाङो बे बिबानखौ माने ओ सेंग्रा सानैया बानो आरोना बाननानै हिन्जावनि न'आव लाङो आरो गारिजोंबा गारिजों साइकेलजोंबा साइकेलजों बेफोरबायदिनो आरो। ओ बाइकफोरजों बा बाइकफोरजों बेफोरबायदि थाङो आरोना। थांनानै हिन्जावनि न'आव खेवहैयो आर ना। आ बिदिनो बिबान खेवनायावबो टाइम थालायो बार'थानि सिगांबाथाय जुरिमाना नांलायो आरोना जोंनि ओनसोलाव।
औ
बिदिनो आरो खानाय हनाय हिन्जाव गोदानखौ माने ओ खानाय हनांगौ आरो ना। जायफोरा सोमोन्दो बि-बिबोनांफोर बेफोरबायदि जायो बिसोर माने ओ हिन्जाव गोदानखौ खानाय गयो आर ना देलायहोयो। बिदिनो बेफोर आयेनफोरा जोंनि ओनसोलाव सोरि आरो ओमफाय ओ बेनि उनाव माने रिसिपसन जायो आरो ना। माने आलासि सिनाय जायो हिनजाव गोदानखौ माने खिना खननाय होनोदि बेबायदि देलायहोनानै नै साजाय होनानै फज'यो ओनिफ्राय गामिनि गोबां आलासिफोर गामिनिफोर फैनानै नै माने हाबायाव फैयो आरोना ओंखाम जाफैयो आरो हिन्जाव गोदाननो अन नायनि माने अनथोब हिसाबै
औ
होलाङो आरोना सोरबा इदिनो जि होनो गोसो फैसा थाखा होनो गोसो जि जोम होनो गोसो आरो बे हास बासन होनो गोसो बेफोरबायदिनो होलाङो आरो दख'ना फालि बेफोरबायदि होनानै थाङो आरो औ ओमफ्राय जेब्ला मोनागोन अब्लाबा नाथाय हौवा लागोआ माने हिनजावखौ लानानै थाङो आरोना बे आलासि सिबिनाय जोबबाथाय
औ औ
बेफोरबायदियैनो माने हौवा लागोनिया जोबलाङो आरो हाबाया ओमफाय थांनानै न'आव माने हाबा लाहैयो आरोना बेनिफ्राय हिनजाव गोदान दानखौ लांखांनानै हौवानि न'आव हाबाया जाहैयो आरो ना गावसिनि आयेन मथे माने ओनसोलनि आयेन हिसाबै जोंनो माने हाबा होयो आरो हौवालागो आ हाबा होनायनि उनाव हाबाया जोब्बाथाय माने ओ मा होनो हा आथा खुरो आरो ना जोंनि ओन्सोलाव हाथासुनि खुनायनो नों मिथिगौ ना
औ हाथासुनि गुरनायखौथ' आं मिथिगौ नों
औ माने हाथासुनि खुरनायखौ मि खथिखौब्ला एसे बुंनानै होदो नोंथाङा
औ बे हाथासुनि बानायनो थाखाय थाखाय जोङो जेनेबा हिन्जाव गोदानखौ अनला अनला दाउ बिदि संनो होयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बे अनला दाउ संनो होनानै ओमफ्राय ओंखाम एसे संनो होबाय होनानै फ्राय बे अनला दाउखौ खौ माबोरै सङो होनोब्लाथाय बे अनला संनो थाखायनो जोंनो फार्स्टआव अन नांग्रोगोन माइरंनि अन
औ
बे अन गुन्दैखौ जोङो देग्रोना लानांबाय दिंखिफोरजों बा व फोरजों बिदि देग्रोनानै ओमफ्राय बेखौ अनखौ स अनला दाउखौ संनो थाखाय जों दाउबो नांखागोन नालाय बे दाउखौबो सिथारबाय सिथारनानैहाय बे उनाव फार्स्टआवनो जोङो सारायावहाय मा होनो अरखौ जोंना लाग्रोबाय अनला दाउ संनो थाखाय अर फोजोबना बे साराय होबाय सारायाव पियास बानलु बेखौ होनानै एसे एवबाय आरो एनानै ओमफ्राय जाबो्लाथाय बे दाउखौ होबाय दाउखौ होनानै एसे एवफ्रामबाय एवफ्रामनानैहाय सिद इबाय होनानै ओमफफ्राय जों बे अन देना लाायखौ ज ज माने दै गलायनानै इसे दै गलायनानै माने होना होबाय आरो ओख्रियावहाय होनानै बिदिनो स फख्रि होबाय खारै एसे होबाय अनला खारै नालायथ' खारै एसे होनानै दसे माने दसे गोबाव संबाय आरो जेनेबा मोननाया लासिहाय बिदिनो माने अनलाया मोनबाय मोनबोला आमबानिया ओमफ्राय हिनजाव गोदाना माने रायजोफोरनो एसे एसे गासैनोबो राननानै होयो आरो नोंथां
औ।
बेखिनियानो आरो अनला संनायनि माबाया
औ नों औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो माने हाबानि बागै नोंथांजों राय मिलायनानै गोबां माने मिथिनो मोनबाय।
औ दाना नोंथां अब्ला बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै ना?
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।